औ
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
औ ओ गिबियावनो गोजान सानजौफुनि गाहाम हामलानायखौ जासि
औ औ नोंथांसिमबो
आं नोंथांजों ओ मोनसे आयदायाव सावरायनो सानदों बे आयदानि नामानो जाबाय ओ माने ओ जिब जुनारफोरजों जोङो जिउ खुंलांनो हायो ना हाया जेनेबा जिब जुनारफोर फिसिनानै जोङो जिउ राहाफोर खुंलांनो हायो नामा? ओ राहाफोर दं नामा जेनेबा जिब जुनारफोरखौ फिसिनानै जोङो जिउ खुंलांनायनि राहाफोर दंना गैया आरो दंबा मारै मारै? नोंथाङा इसे खिन्थानो हागोन नामा आंनो?
औ हागोन जिब जुनारफोर होनबाथ जिब जुनारफोरखौ जोङो न'आवनो फिनानै माने गोबां मुलाम्फा जायो आरोना? जेरै जोङो मोसौ बोरमा अमा दाउ हांसो बेफोरनो आर आरो जिब जुनारा बेफोरनो हाबजोबो आरो जों बेफोरखौ लानानै इस बेफोरखौ माने न'आवनो गावबा गाव नआवनो फाराम बानायनानै फेहेरनानै बिदिनो बेफोरखौ फाननानै रां आरजिनो हायो आरो नोंगौदा नोथां?
औ नोंगौ। ओ आंबो सानो बि दिनो रां आरजिनो हायो बेफोरखौ फिनानै जेरै जोंबो नुयो। ना अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय बा मोसौ फिसिनाय औ आ औ आरो जेनेबा ओ ओ बांसिन बिदिखौ गुवार जायगा थानायफोरा फिनो हायोना जायगा गुवार नांगौना
औ औ बेफोरखौ फिसिनोबा जायगा गुवार नांगौ आरो मानोना बिसोरो गांसोसो जायो नालाय
औ
जायगा बारा गुवार गैयाबाबो बेफोरबायदिनो बबाबा जायगानि बेनिफ्राय गांसोफोर हानानै होफैनांगौ जायो आरो आरामफोर बानायना
आरो अ-अमाफोर जेनेबा अमाफोर फिसिनो थाखाय ना अ बांसिन अ आदाराव उ गुन्दैफोरखौ होनायखौ नुनो मोनोना गुन्दै ओंखाम खालाय बा बिदिनो बे- खौ होनायखौ नुनो मोनो बा जेनेबा अफ्रि होमबा नोंथांनि बायदिब्ला माखौ मा आदारखौ होयोब्ला अमाया मोजाङै जासिनो आरो?
औ औ अमानि थाखायथ' अमाया अमा जाग्रायाथ' गुन्दै आरो आरो गुन्दैजों लोगोसे बायदिसिना बुस्थु होफायो आरो जेरै नों न'नि ओंखाम खालाय बेफोरखौ ओंखामफोर- खौ होफायो बिदिनो थास'- फोर थास'फोर हानानै रुना- नै होफानाय जायो आरो थासफोरखौथ नोङो बिदिनो ननि बारिफ्रावनो लामाफ्रावनो मोननाय जायो आरो
औ नंगौ
अमानि दाहोना दं आरो मोनसे अमानो होग्रा अमा जाग्रा दाना बेफोरखौ होयो आथ रो अफ्रि बेफोरखौ होनानै अमाफोरखौ फेदेरनाय जायो आरो आरो अमा फिब्लाथ गोबां लाब जायो आरो जेरै अमा अमा बुन्दिफोरखौ फिबाथाय बिदिनो फिसाफोर फेहेरनानै बिदिनो बेफोरखौ फिसाफोरखौ फाननानै नोङो रां खामायनो हायो आरो नंगौना नोंथां खोनादों दा नोंथाङा
हेल
खोनादों ना नोंथाङा
औ नौ खोनादों दे बुं दे नोंथां बु
बोरमाफोर बोरमा मोसौफोराथ जोंना ओरैनो लानो इजि जायो आरो बिस बिसोरो गांसोसो जायो नालाय बिसोरखौ बिदिनो दुब्लिफोराव खाना होबानो औ
औ होमबा जेनेबा बोरमा बा ओ मोसौफोर थाखाय एसे गुबुन आदारफोर गैबावा नामा गांसोनि अनगायै
गांसो बिदिनो दंफां दाालइफोरखौ जायो आरो दंफां लायो दंफां बेफोरखौ दानफायना होनांगौ जायो आरो बोरमा मोसौफोरनो आरो मोसौआथ बै जिगाब होनोना जायखौ नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ जेरै जों माइनिफ्राय मारा होनानै मोनोना बेफोरखौ बेफोरखौ जायो आरो मोसौआ जिगाब होनो जायखौ।
होमब्ला जोङो बेफोरखौ जेनेबा मोसौ अमा बोरमा बेफोरखौ फिसिनानै जोङो जिउआव खुंलांनो हायो ना। जेनेबा फैसा आरजिनानै बेर। खौनो। आरो जेनेबा बे फोरखौ जेने ओ बेबो जिब जुनारसो नालाय लोमजा जानायफ्राथ' जायो जिब जुनारफोरनावबो होमबा बेफोरनि माबाफोर राहा मुलिफोर जेनेबा डक्टरफोरजों नायजानाय मानाय बेफोरबायदिनि सायाव एसे ओ आंनो खिथानो नै होदो नोंथाङा
औ औ दङ बिसोरबोस' जिउ गोनांसो नालाय बिस बिसोरबो इदिनो मालाबासो समाव लोमजायो इदिनो मालाबा समावहाय बेमार जायो आरो बेफोरखौ जोङो डाक्टारनावहाय मुलि लनानै मुलि नङा बा बिजि लायनानै होनांगौ जायो आरो
औ। उम होनोमबा बेफोरजोंनो मोजां जायोना
बेफोरखौ मोसौ बोरमा अमा लानानै नोङो न'आव थानानैनो न'आवनो नोङो रां आरजिना लानो हायो आरो
औ।
आरो मोसौफोरनि बेलायावथ' मोसौ सौ मोसौ गायनि बथ' जोङो गाइखेरबो मोननाय जायो आरो
औ औ होनबा आं नोंथांनाव एसे मिथिबावनो लुगैदों जेरै जेनेबा अमा फिसियोब्ला अमाखौ जेनेबा फिसानिफ्रायनो फिब्लाय आङो हो होमबा फिसानिफ्रायनो फिसिनानै बियो अमाया जेनेबा बुरि बोराय जाजासिम ओ बेसे गोबाव सम नांगौ
अमाया अमाखौथ' बारा गोबाव फिनायखौ नुनो मोना आरो बिदिनो बोसोरनैफोर बेफोरबायदि बांसिन बेफोरबायदिल' फिनाय नुनो मोनो आरो अमा देरनो बारा स सम नाङा इदिनो मास मोनब्रै मास मोनबाजोंनो एसे गिदिर जायो आरो अमाया
औ आरो माबाया ओ बोरमा ओमफ्राय मोसौ बेफोरनि बारैबो एसे खि थानानै होदो आंनो मिथिनो लुगैदोंमोन आङो
औ बोरमा मोसौ एसे एसे गोबौ नांगौ जायो आरो बेफोरो देरनो बिसोरो माने गांसो जानानैसो देरो नालाय अमाया जाहैबाय नोङो अमानो अमानि दाना गुन्दै होबानो अमाया थाब थाब देरो आरो
औ उम
जिब जुनारफोरनि बेलायाव जोंना हांसो दाउफोराबो गोलैजोबो आरो
औ
नोंथाङा एसे फोरमायना होदो हांसो दाउफोरनि बेलेआव
औ
बे बेफोरखौ लानानै जोङो माबोरै न'आवनो थानानै रां खामायनो हायो
औ आङो गिबियावनो माबानिखौ होनसै आं दाउनिखौ खौ ओ खिन्थानानै होनसै औ ओ दाउखौ जेनेबा पलट्रि मोनसे फार्म फार्मफोर बानायनानै दोनो दाउनि थाखाय नङा हानबा औ आरो बाहाय माने ओ गोबां दाउखौनो फिसिनायखौ नुनो मोनो आङो आ रो ओ आ आदाराव आदारनि मुंखौथ' आं मोजाङै मिथिला जिखुनु उम उम
माइरं ओंखाम
रं माइरं फोर हो-होनाय नुनो मोनो मोनो आरो बेनि सायाव औ
दा-दाना होसै दाना
दानाबो बो होयो ना औ आरो बे दाउ फारमफ्राव बांसिन माबाफोरखौबो बाहायनाय नुयो आरोखि जेरै लाइट बाल्ब ना खोनादोंना नोंथां हेलौ
औ औ
खोनादोंना औ औ बे माने लाइट बाल्बखौबो होनाय नुयोना लाइट जों फोजोंनाय औ आं खिन्थु आं दिनैसिम मिथियाखैमोन आरोखि बे लाइट बाल्बखौ मानो थाखाय होयो नोंथाङा एसे मिथियो नामा बेनि बारै
दाउ फारामफोराव
औ
अ बेफोर बिसोरनो दाउ फाराम दाव फाराम नों गिदिर गिदिर दाउ फाराम बानायो नालाय बिसोरनो दाना जानो थाखाय बिसोरनो एसे फहर मोननो थाखाय माने बिसोरो न' सिङावसो थायो नालाय बेसे फोर लाइटफोरखौ होनाय जायो आरो बिसोरो बिसोरनोबो सिङावहाय दाना होबाय थानाय जायो नालाय
अ थारमाने माने ओ खोमसि जायैनि थाखाय थाखाय आरो खोमसिनिफ्राय स्रां जानो थाखाय आसा थिगैनो दं आरो जेनेबा हांसोफोर फिसिनायाथ' हांसोखौ बांसिनानो ओ हांसोआथ' बांसिन दैयावबो थायो नालाय आरो
फुख्रिफोराव थायो आरो
औ औ फुख्रिफ्राव औ बांसिनथ' हांसोखौ फिसिनो थाखायथ' फख्रि नांगौ नांगौआनो
औ औ नंगौ
आरो हां हांसोफ्रा जेब्ला फुख्रियाव ओ जेन'ब सानस्रियोखौनो बुं
ओं सानस्रिनायखौनो बुं
सानस्रियो जेब्ला हांसोफ्रा सानस्रियो अब्ला जोबोद समायनाबो नुयो माने जा जा बुर जायै हांसोफ्रा ज' ज'यै जेनेबा दैयाव ओ सानस्रिहैनाय दुगैहैनायखौ थब्ल' हैनायखौ जा मोजां नुयो
औ औ आरो हांसोआ गो गोबां जाथिनि थायो नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौना?
औ औ थायो हांसो सिलारि औ ओ हुम औ औ
बेफोरबायदि आरो हांसो फाथि आंसो सेनाया जाहैबाय एसे गोसोम गोसोमखौ होननाय जायो। हांसो राजाया बै गोदोना गोलाव गोलावा औ औ बेफोरखौ होननाय जायो आरो।
ओं नुनो मोनो हांसो राजाया आ मानसि फोद थाबाय लांबा मानसिफोरखौबो बोरैबा खेबां- खेबहां
औ औ माने होसोयो आरो इसोरो
औ होमबा नोंथांजों आं दिनै ओ जिब जुनार फिसिनाय बायदि बायदिनि बारै सावरायनानै मोजां मोन्दों मिथि जोंबो गोबां मिथियैखौनो होमबा ओ एसेयावनो दोन्थ'नोसै
औ औ दे दोनथलाय
औ दे गोजोन्थों।